हेलौ खोनादों ने
औ खोनादों
ओ ओ आं माने नोंनो ओ आबादनि सोमोन्दै रायलायनो थाखाय हरदों आरो ना।
औ जागोन दे जों
माने दा आरोना दा मा मा आबाद खालामगासिनो दा नोंसिनिथिं?
जोंनि ओनसोलावथ' दा गोबां आबाद मावनाय जायो माने गो हालदै ओमफ्राय ओ लेबु बिदिनो मैगं थाइगं गोबां आबाद मावनाय जायो।
ओ गोरान आबाद आरोना
औ गोरान आबाद नोंसोरनिखि मा आबाद मावनाय जायो?
जोंनिथिंथ' दा ओ गोरानथ' आबाद इदिनो बारा मावनाय जाया एसे एनैल' न'फोराव जानो आन्थाल' मावो आरोना बांसिन जोंनिथिं बागानफोरल' बानायना दोनो आरो ना जेनेबा गय बागान फोर ओमफाय लबार बागानफोर बिदिल' आरोना जोंनिथिं ओमफ्रायो दा ओ दैज्लां बोथोर माने फैबाय नालाय दा माइ गायनाय फुनायनि दिन जाबाय आरो दा माइ माने माइ गायसिगोन आरोना
अ दा नोंसिनिखि माइखौ मा मा माइखौ आबाद मावनाय जायो जेनेबा
औ माइखौथ' जोंनिथिं मा मा ना मा होनदों ओ इदिनो रनजित माइखौ बांसिन मावनाय जायो आरोना ओइ गोबां रोखोमनि सोरबा सोरबा बिदिनो मावो जेन'बा ओ दाथ' हालेवजेनबायानो ओमफ्रायो खोथिया फोग्रोसिगोन
खोथिया फोखांनायनि उनाव जेब्ला खोथियाया देरगोन अब्ला जोङो माइखौ गायनो हासिगोन ना
औ खोथियाखौ इदिनो फुनोसै ओमफाय फारसेथिं हालेवनानै लाखाबाय हाब्रु मोजांनो बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुनानै माने गायसिगोन आरो
उम जोंनिखैबो दा जोङो गोरान खेथि मावोना हालदै हालदैखौ जोङो बिदिनो गिबियावनो हा-हालखौ एवनानै लाग्रोननायनि उनाव हालदैखौ जोङो गायनानै लायो बिनि उनाव हालदैया जेब्ला जोंनिया इस इसे गिदिर देरहाङो अब्ला जोङो बिनिखौ हाग्राखौ दांनानै लागोन बिनि उनाव जोङो हालदैखो जेब्ला ओ दा दा जावजानाय जागोन अब्ला जों बिखौ जावनानै जोङो बिखौ उम फानहरनाय जायो आरो ना। बिनिफ्राय जोङो बां रां आरजिनो हायो, आबाद मावनानै जोङो न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हायो।
जों माने न'फोरनिफ्रायनो ओ हरनोबो हायो आरोना ने
औ न'निफ्राय हरनो हायो गोबां जोंनि ओनसोलाव ओ बाजारावबो लांनो हायो गोबां जोंनि ओनसोलाव दा माने ओ लांफैयो नालाय फायखारिफोर हाबफैयो। बिदिनो
औ बिनि अनगायो ओ बागान फोरबो बानायो नामा
बिनि अनगायै बागान बानायो औ गय बागान ओ लेबु बागान बिदिनो लबार बागानफोरबो दङ ओमफ्राय दा गायदोङो मोनसे खक'वा होननाया बिखौ बागान खालामो उम थालिर बागान दङ औ थालेर बाग अ
औ मोजाङानो
उम
जेनेबा हाफोरखौ ओरैनो दोनस्लाय स्लाय बेफोरबायदि आबादखौ बानायनायानो मोजां जेनेबा
औ
खालामनाय मानाय बिदिनो जोंनिथिंथ' बांद्राय बिदि बेले आबाद मैगं थाइगंखौथ' बारा मावा बिदिनो गय अभार बेनो मेन आरो जोंनियाव ओमफाय लेबुफोर दङ एसे बिदि। ओमफाय ओरैनो जानाय मैगं थाइगंफोरखौबो मावोना नोंसिनिथिं?
औ जोंनिखै दा मैगं मावो जानाय आब बा दिदिनो खांखिलर जिंखा लेस्रि औ थारुन बेफोर गोबां आबाद मावनाय जायो
औ मैथाफोरबो
मैथा औ मैथा दङ उम
हायाथ' बिराद मोजां खोमा ना नोंसि
जोंनिखै आबादनि थाखाय जोबोद मोज जां हाया।
औ जेबो माने ओ हासारफोर बाहेरा माने बायनाय हासारफोर होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नामा?
जोंनिखै बायनाय हासारखौ बिदिनो सम सम माब्लाबा बाहायो आरो जोंनिखै गोबोरखि हासार जोंनाव मोनो गोबोर खि हासारजोंनो जोङो आबादखौ मावो
बोरमा खिफोर
बोरमा खि मोसौ खि औ गोबोर हास सार
औ मा होनो मोसौफोरखौबो बोरमाफोरखौबोथो बयहाबो लाखायो खोमा ना न
औ औ जोंनिखि नखरफ्रोमबो जोंनिखि मोसौ बोरमा बयनियावबो दंजोबो।
औ
बिनिफ्राय जोङो गोबां रां आरजिनो हायो।
बिदिनो फानबायबो आरो मोसौनिफ्रायथ गाइखेरफोरबो मोन
गाइखेर मोनो औ
सिगाङावथ जोङो मोसौजोंनो हालौवोमोन नङा होमबा
मोसौजोंनो हालौवोमोन।
दानियासो दा माने ओ गोदान मुगा फैबाय नालाय मोसौजों बारा हालेवलिया ट्रेक्टरफोरजों हालेवो बांसिनानो
औ
बिदि थेवबाबो मोसौखौ आरो माने मोसौजोंबो जों फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हायो ना। बेखायनो मोसौफोरखौबो ओं लानांगौ जाहैबाय बिदि आरो बोरमा मोसौआवथ' जोङो जेनेबा ओ बेलेग गांसो गांसोआनो थाखायो नालाय
गांसोआनो थायो जोंनिखि औ
औ अमाफोर लायोबासो जोङो एसे फैसाबो गारग्रोनांगौ जायो आरो ना। अमाफोर लायोबा
अमाफोर लायोब्ला फैसा लाय गारग्रोनांगौ जायो।
औ
माने गुन्दै बायनाय बिसोरना आदार हिसाबै जोङो माखासे मैगं-थाइगं बायनानै रुनानै होनांगौ जायोना। बेनिखायनो
औ औ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जेनेबा बेसरफोर सबायफोर बेफोरबायदिखौलाय जेनेबा फोयोना फोया?
फैयो जोंनिखि गोरान खेथिनिनो हा खानालाय बेसर फैयो सबाय फोयो दालि सिबिं बोथोरजों लोगोसे जेब्ला बिसोरनि मावनायनि आबादनि बोथोर फैगोन अब्ला जोंनिखि बिसोर आबादखौ गासिखौबो मावजोबो।
औ मोजाङानो दा बिदिब्ला अ गासैबो माने नफोराव थानायफोरानो गासैबो नखरनि मानसिफ्रानो ज मावजोबनो हायो आरो ना
औ औ
बेजों लोगोसे आरो हाजिराफोरबो लादेरनो हाबाय।
जोंनिखै औ नखराव जेनेबा जोङो गोबां आबाद मावोब्लाथ जोंनो हाजिरानि गोनां जायो नालाय बिनि खायनो हाजिराफोर लादेरनानै जोङो आबादफोर खौ मावनाय जायो आरो।
औ मोजाङानो होनदो जेनेबा ओ‌ न'खरा बो जेनेबा न'खराबो जे आबादनिफ्राय मुलाम्फा मोनबाय आरो माखासे मानसिफोराबो हाजिरा मावनानै जेनेबा
न'खरखौ जेनेबा सहाय सुंनो हाबाय औ
औ मोजाङानो
मोजां
दाथ' ओ‌ मैगं थाइगंनि मा होनो ओ बाजाराबोथ' मोजाङैनो सोलिदों खोमा दासान्दि ना?
दासान्दि मैगंनि बाजारा एसे मोजाङैनो दंथ'यो बारा गाज्रिदाय नङा होनजायो
औ एसे उनावहाय बास बारा ओंखारोब्ला जुदि
जोंनिया उनावहायबाथाय मैगं थाइगंआबो जेन ओंखारनाया बारा जालांसिगोन ओमफ्राय बेसेननि आबो एसे खमायलांनाय जाहैयो आरोना
आरो उनथाराव जेब्ला अखाफोर हायोबाथाय मैगङा जेनेबा गाज्रि जायोब्ला आरो बारायहैलायबाय
औ अखाफोरजों जे‌ जेला मैगं थाइगंफ्रा गाज्रि जानानै खमायहैगोन अब्ला बिनि बेसेना बारायहैगोन अब्ला जोंहा ओ मुलाम्फा उफाया एसे बांसिन फैगोन जेब्ला मैगंखौ बांसिन दिरूननो हायो
औ औ मोजाङानो जोंनिथिंथ' दा जोंनिथिंबो माने दा माइ गायसिगोन नालाय ओमफ्रायो खोथिया फु फोनायाव बिदिनो माने खोथिया फोनायावबो जेनेबा सोरबा सोरबा न'खरनिया मालिकफोरा हारसिंबा मानसि लादेरो आरो जेनेबा दाहोना लायो आरो दासिमबो बिदिनो आरो जेब्ला खोथिया फुयो अब्लाबो माने गामिनि मानसिफोरखौहाय हाजिरा लायो बिदिनो साफा सानै ओमफ्रायो गायनायावबो बिदिनो हाजिरा लानानै गायो बिदि आरो
मोजां दे
औ दा दैज्लां फैलायबाय नालाय बयबो माने न'आवनो बारा नुनाय नङा आरोना मानसिफोरखौहाय
औ दैज्लां नालाय ना आबाद मावनायनि थाखाय जोंहा दुब्लियाव थांनांगौ गोनां जायो
औ दा बिदिनो सावरिबो जागोन सोरहाबा आरो जोबोब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय हाल जांख्रा दङ बेखौ माने सोरबा खालामो सोरबा खालामा। सोरबा दासिमबो बावाखै हाल जाल फोरखौ दासिमबो माने फालियो आरो ना दा नोंसिनिथिंजाय सावरि जानाय नेमा दंना गैला जेनेबा
सावरि जानाय नेमाबो दङ जोंनिखि दङ नखर नखर न'खर जेब्ला जोङो न'खरसेनाव आबाद मावनांगौबाथाय जोङो जयै थांनानै बे न'खरनाव सावरि जाहैगोन आरो बिनि बदलै जोङो बै न'खरनाव थांनानै सावरि जाहैगोन।
अ फाला बदल आरोना
फालाबदल औ
मोजाङानो बे नेमा गोदोनिफ्रायनो फैखानाय नालाय बेखायनो जों दाबो माने बावैया मोजां आरोना
बाविया मोजां ओं गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय जोङो सावरि बादालि जानाय बे नेमखौ जोङो लाखिनांगौ आरो ना आरो लाखिबोगासिनोबो दङ।
औ औ आरो खामानि मावनायाव सेंग्रा सिख्ला बयबो ओंखारनांगौ ना जेनेबा बिमा बिफाखौल' ओ माने लामा नायनानै जाया।
जाया जोंनिखै ओ गोबाङानो दा सेंग्रा सिख्ला माखासे जोङो आबाद मावनाय फ्राव न'खराव बयबो हेफाजाब होयो। बेबायदिनो जों दा हेफाजाब होयो आरो बिमा फिफाखौ
औ फरायनायजों लोगोसे
फरायनायजों लोगोसे
जेब्लाहाय फरायनाया गैथ'आ अब्लाथाय न'खरनि खामानि मावनायाव हेफाजाब होनो हालायबाय
औ
मोजाङानो जेन'बा दा जोङोथ'ओ सावरायलायनायाबो एसे गोबाव जाबाय बिदिबा जों दोन्थ'नोसै ने?
औ जागोन दे दे दोनथ'नसै दे।